हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथाङा खोनादों ना? गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नों थाङा सम दं ना?
औ नोंथां।
सोलोंथाइनि सो ओम सररि बिगियाननि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना नोंथां?
औ हागोन दे।
सो बिगियानखौ बुङोब्ला बिगियाननिथ' जोबोद दिहुनाय माल बुस्थुफोर एबा गारि लामा गासैखौबो बुंनो बुं जायो नङा होमबा नोंथां? गासैबोथ' बिगियानानो दिहुनजोबनाय नोङा होमबा नोंथां?
औ
औ जेरै जोङो लामाखौ लामाखौ मानि थाखाय नांगौ लामा मोजांखौ गोजान लामा थांनो थाखाय सोरबाफोर बेमार आजार जायोब्ला गोख्रै हस्पिटालाव मोनहैनो थाखाय लामा मोजां नङाबाथ' जोङो मोजाङै मोजां लांनो हाया नङा होम बा बिदिनो लामा खौ जेरै बिगियाना बानायबाय बिदिनो बेबो बिगियाननि मोनसे लामाया मोजां जानाया बिसोरनो बानायनाय जाहैबाय आरो गारि गारिखौ बुङो बा बिसोरनो बिसोरनो दिहुनबाय गारिखौबो बिगियानजोंनो दिहुनबाय।
औ
गोजान लामा हान्थिनो गोनांब्ला जोङो सिगांथ' साइकेल दोङोमोन नोङा होम बा सिगांबो साइकेलजोंनो सालायनानै थांनाय जायोमोन बिखौबो बिगियानानो दिहुनजेननाय जाहैबाय। माबायदि साइकेलखौ सालायनानै जों जागानिफ्राय जागा मोनहैयो बेफोरबायदिनो दा गारि ओंखारबाय बिजोंनो जोङो थांनो हायो गोजान लामा हान्थिनो जोबोद ख'हस जाहैबाय नङा होमबा बिदिनो आरो गोबां बुस्थुफोर दंबावो जेरै कारेन्ट कारेन्ट फैयामोनब्लाथ' सिग टांनि बायदि जोङो लेम्पजोंनो केरासिनजोंनो सुनानै थानांगौ जायोमोन खोमसियावबो गासिखौबो नु नुजथ' जोआ जोबामोन गोजान गोजानखौ गोजान गोजानै नुहैया नुवामोन। जेरै टर्च बेफोरखौबो बिसोर दिहुनबाय बिजों बिगियानजों दिहुनबाय टर्च बेफोरखौ आरो लाइटार दे स्लाय बेफोरो गासैबो अर फोजोंनाया बिदि ओमफ्राय बाल्बखौ कारेन्ट गैयामोनबाथ' जोङो मोब्लिबखौ सालायनो हा हानाय नङामोन कारेन्टजोंसो बेफोर जाबाय। आरो संनो थाखाय गेस ओंखारबाय। जायहाथ' गामि ओनसोलाव थायो बिसोरहा बननि आंखाल गैया जायहा टाउन सहराव थायो बेहा गेसजोंसो अर सुनाय जायो गेसजोंसो संना खावना जानाय जाहैयो। बेखो-बेखौबो बिगियानानो दिहुनबाय
औ।
डक्टर खाना मेडिकेल मेडिकेलफोरा गैयामोनब्ला डक्टरा गैयामोनब्ला बिसोरो गैयामोनब्लाथ' बेमार आजार फोरखौबो फाहामनो हानाय जाना-जाहैनाय नङामोन बिगियानासो मिडिकेल मेडिकेलाव मा मा गोनांथि दङ मा मा आखाइ बायो बा अबिखिनियाव माब्रै बायनानै मा जानानै बोरै बायनाय बेफोरखौ सोंग्रोनाय जायो, मेडि केलाव आरो एक्स्राइ खालामनानै नायबासो जोंनि अबेखिनियाव बायदो बेखौ नुनाय जायो। जायो एक्स्राइ मिसिन आरो बेमार जानायफोरखौ एम आर आइ, सिटि स्केन बेफोरबायदि नायनाय जायो बेफोर मेचनखौ बिगियानजों दिहुनामोनब्लाथ' जोङो बेमार आजारफोरखौ मोजाङै नायनो हानाय नङामोन बा जोंनि बेमार आजारा हामनाय नङामोन। बेफोरदिनो आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनो थाखाय जेरै गारि गारिजों थांनाय जायो बेवहाय पेट्रल पेट्रल गै गैयामोनब्लाथ' गारिखौ सालाय जानाय नङामोन बेखौबो बिगियानजोंनो दिहुनाय जा हैबाय नङा होमबा नोंथां? जेरै लिरग्रा कलम बेफोरबो बिसोर बिस बिगियानजोंनो दिहुनाय जाहैबाय। लिरग्रा खरम राबार सार्पनार बेफोरबो गैयामोनब्लाथ' फरायनो थाखायबो जोबोद गोब्राब जागौमोन। औ। आरो स्कुल बेग बेफोर जि बेफोरजों जोङो स्कुलाव बिजाब लानानै थांनाय जायो बेफोरबो बिगियानजोंनो दिहुननाय जाहैयो। आरो गोबां बुस्थुफोर दङ' जेरै जोङो सरि नोंथाङा एसे फोरमायदो बेनि सायाव
औ बिदिनो बिगियाननि बुङोब्लाथाय जोंनाव गो
आइजें आइला गासैखौबो जोंनो बिगियानिकगिरिफोरा दिहुना नानै होदों। बिब्दिनो बबा हानथिनो थाखाय जोंनो गारिबो दिहुनना हो आरो गोदो गो दाइथ' ओ जों आथिंजोंसो थांनाय जायोमोन। बेनि उनावहाय साइकेल साइ केलनि उनावहाय गारि बिबदि दिहुननाय जादों आरो जोंनो हान्थिनाय फोराव जोंनो सहस जानायनि थाखाय बिब्दिनो जोङो साइकेलजों मा अबेबा गोजान जायगायाव थाङोब्ला थांनानै जोङो फैफिननो हाया जायो बिबदि नो जोङो गोजान गोजान हान्थिनो थाखाय जोबोद गोब्राब जायो। बेनि थाखाय जोंनि ओ बिगिनिफोरा गारिबो दिहुनानै होबाय बिबदिनो गारि थायो ब्ला जोंहा बेमार आजार जायोब्लाबो जोङो थाबैनो मेडिकेलफोराव लांनो हानाय जायो। बिबदिनो बिगियानिकफोरा गोबां बायदिसिना दिहुनना होदों जे रै दा माइ नानो होनब्लाथाय जोंनो माइ नानो थाखायबो गिबियाव थ' ओ मोसौजोंसो नानाय जायोमोन बेनि उनावहाय ट्रेक्टर फिसाजों ओरै फिदिं फिदिं नानाय जायोमोन दानाथ' ट्रेक्टर गिदिराव बिदि मेसिन खौ माइखौ मोथिखौ सोनानै बिदि नानो हानाय जाबाय जोंना। आरो बिब्दिनो माइ सौग्रा मेसिन बेफोरखौबो जोंनो दिहुनना होदों बिगियानगिरिफोरा नो। बिबदिनो माइखौ सौखो- सौखांनानै बिब्दिनो जावनाबो हरखानाय खालामना होदों। जोंनो बिगियानिकफोरा बिबदिनो जोंनो फिथा फेरेदनो थाख खाय नोङो जुदि फिथा मायबाफोर जानो माइरंखौ गुन्दै खालामनानै गोदोनि दिनावथ' जा जोङो दिंखि बायदिसिना बेफोराव उलार दिंखि बेफोरावसो देना जानो गोनां जायोमोन बिदिनो माइबा जों देंखि उलारफोरावसो बिबदिनो देनो गोनां जायोमोन दाथ' बिबदि खस्थ' खालामनो गोनां गैला, मानो होनोब्ला जोंनो दा बिगियानगिरिफोरानो गासैखौबो सहस खालामना होदों। बिबदिनो जोङो ओ ग्रेडार मेसिन फोरावबो जोङो बिबदिनो उननानै जानो हायो फिथाखौबो बिबदिनो मेसिन गिदिर गिदिर दोङो बिबदिनो थाव फेरेरनो थाखायबो बि बिदिनो ओ मेसिन दङ जोंहा थाव फेलेरग्रा, बिबदिनो खुसेरफोर खुसेरखौबो रोसि खालामनानै नोङो लोंनो लुगोयोब्ला जोंनो बिब्दि मेसिन बो बानायना होदों रोसि लोंग्रा।
बिबदिनो बायदि बायदि बानायनो होदों जोंनो बिब्दिनो फरायसालि होनोब्लाथाय जोंनो फरायसा लिनि थाखायबाबो थाखायबो रेबगन बिब्दिनो सक पेन्सिल बेफोरखौ जोंनो बिगियानिकफोरा बानायना होदों। बिब्दिनो जोंनो लेखा उनु बानायनो थाखाय बे बिगियानिकफोरा औवाजोंनो बिदिनो गिदिर गिदिर मेसिनफोराव जोंनो बानायना होदों।
बिदिनो जोंनो गारि सालायोब्ला माजों खारहोगोन माजों माबागोन बेफोरखौ खौबो जोंनो बिगियानिकफोरा बानायना होदों, जेरै ओ प्रेतल गैयाबा जोंहा गारि खार हाया बेजों बिगियानिकफोरा गाद्रिखौ खारहोनाय खालामदों। बिब्दिनो जोंहा गिबियावथ' जोंहा कारेन्ट गैयामोन गोदो बिदिनो केेरासिन थाव बेखौबो बिगियानिकफोरानो बानायना होदों बेजों साथि लेमप बिदि बायदिसिनाजों फोजों नानै थानो हानाय जायो, बेनि उनावहाय जोंनो कारेन्ट बानायना होदों। कारेन्टजों जोङो खोमसिनिफ्राय बारग'नो हायो बिबदिनो खोमसियाव जोङो थानो एसे उस-उसुबिदा मोनो नालाय बिबदि खालामनो हादों बिब्दिनो दुब्लि फोथारफोराव दै गैयाब्लाथाय माबोरैहाय दै सारनानै जोङो
आबादखौ मावगोन बेखौबो जोंनो बिगियानिकफोरा बिब्दिनो सेलौ गायनानै बिब्दिनो दै सारग्रा मेसिन बानायना होदों, बेजों जोङो दै सारनानै मेसि दै सारनानै बे मेसिनजों दै सारनानै जों आबाद मावनो हायो बिबदिनो न'आव औ जोङो बिब्दिनो ओ मथर बानायना होदों जोंनो बिबदिनो दं कल बो बानायना होदों जोंनो बिदिनो जोङो जोबोद जोंनो सहस स सै बानायना होदों। मानो होनोब्ला दाना थ' जोङो दैमा बिदिनो फुख्रिफोराव दुगैयोब्ला जोंहा गोबां बेराम जानो हागौ नोंथां थाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
बिब्दिनो जोङो जोबोद मोजां मोजां बानायना होदों जोंनो बिब्दिनो जोङो नुयि जा थांनो थाखाय जोंनो ग बानाय हो गिबियावथ ज निफ्राय गिदिर गिदिरनि उनाव गिदिरसिन जोंनो बिगियानि फोर बानायना हो दों नोंथां
औ नथां
ए
हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
औ।
नोंथाङा खोनादों ना।
औ खोनादों नोंथां
बिबदिनो गोबां आइजें आयला बानायना होदों जोंनो बिगियानिकफोरा जोंनो। जिउआव बिबदिनो सहस सहस जालांनायनि थाखाय गोदोनि दिनावथ' जोङो। खौ जोबोद गोब्राबै सोलिनो गोनां जायोमोन नाथाय दाथ' जोङो जोबोद खहसयै एसे मोजाङाव सोलिलांनो हानाय जाबाय नोंथां
औ नोंथां
माबाफोर एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां औ औ जेरै जोङो मुलिफोर गैयामोनब्ला जोङो बेमार आजारफोरखौ फाहामथायाइ लानो हानाय नङामोन नङा होमबा नोंथां एसे खर' साबानो एसे गेस्टिकफोर जाबानो मुलि जानानै थानांगौ जायो बिफोरदि मुलिखौबोथ' गियानजोंनो दिहुनाय जाबाय नायबिजिरनानै मा माखौ होबा माया मोजां जाब। बिसोरो बिदि मोजाङै मोजां मुलि ब बानाय होनानैसो जोंखौ फाहामथाय लाहोबाय बे मुलिखौ जाहोनानै आरो जानबुं जानबुंङा गैयामोनब्लाथ' जोङो बेफोरबायदि कल रायलायनायाव जोबोद गोब्राब जागौमोन गोजान जायगायाव कल खालाम फन खालामनायाव जोबोर गोब्राब जागौमोन जानबुं गैयामोनब्ला बिनि थाखाय बेंखायनो जानबुंखौबो बिसोरो दिहुनना होनायखाय जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जाहैबाय बिगियान ना दिहुना होनायनि थाखाय गोजान गोजान जायगायाव फन कल खालाम फन खालामनानै जोङो खबर लालायनो हाबाय। बेमार आजारखौ सोंलायनो हाबाय अबावबा थांनांगौबा बेजोंनो हरनानै थांनो हाबाय फन खालामनानै बिफोर बिनि थाखायनो ज सुबुंखौ होनायनि थाखायबो जोंनि थाखाय जोंना जोबोद मोजां जाहैबाय नङा होमबा नोंथां।
औ।
औ। नोंथां जोंनाथ' समाबो जाबायानो नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय थाबाय औ नोंथां